हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा?
आङो जिरायनानै
औ औ नोंथांजों आं एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे सम दङ
औ नोंथां बिदिब्ला औ नों- थां बिब्दिब्ला नोंथां जों जोंनि देहाखौ माबोरै माबाददियै सांग्राङै लाखिनांगौ जोंनि देहाखौ सांग्रां लाखिनो थाखाय मा मानि गोनांथि? जानाय लोंनाय बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि देहाखौ माबोरै मोजां लाखिनांगौ बेनि सायाव एसे फोरमायग्रोना होबा मोजां जागोन नोंथां।
औ नोंथां बिब्दिब्ला आं औ नोंथां खोनादों। नोंथांनि सिगाङाव एसे फोर मायना होनोसै जोंनि देहाखौ जों गावबा गावनि देहाखौ माबादियै सांग्राङै लाखिनांगौ।
औ औ नोंथां दे
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों गावनि देहाखौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय फुंनि द' बा बाजिनि सिगांनो सिखारनांगौ बेनिफ्राय सिखारनानै औ नोंथां हाथाय मानजिनानै मोखां सुनानै बेबायदिनो जों गाव जाखिनि हायो नांगौखिनि जाखिनि हायो बेखिनि दै लोंनो नांगौ नोंथां। मानो होनोब्ला दैयानो जोंनि देहायाव गोनांथार नङा होनब्ला नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेफोरबायदिनो बेनि उनाव जों खाथि खालानि फिल्डफोराव थांनानै बेफोरबायदिनो गावनि देहानि थाखाय देहाखौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय बियाम ख खालामनांगौ नोंथां खोनादोंनाा नोंथां औ औ औ नोंथां बेफोरबाय- दिनो जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय गोथां मैगं थाइगं जायोब्ला बांसिन साबसिन देहाखौ सांग्राङै थायो होननानै मोनथिनो मोनो नोंथां
गोथां मैगं थाइगं जायोब्लाथाय जों जोंनि देहाया मोजां थाजिम जायो होननानै जोङो साननाय जायो बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो माने गो थां मैगं थाइगं जानांगौ बिदिनो गोथां मैगं थाइगंब्लाबो जोङो बिदिनो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय बिदिनो गोबां हासार होनाय बा जेनेरिक मुलि बेफोरदि बाहायनाय खौ जों जाबा जोंनि देहायाबो नाथाय खहा जानो हायो बेनिखायनो जोङो गावबा गावनो न'आव बिदिनो जेनेबा आबाद मावनानै जायखौ बुङो खेथि खालामनाय बिदि खालामनानै माने न'आव जानाया साबसिन जायो आरो नोंथांना
औ औ नोंथां। औ बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथाइनि बेलायावबो जों सुमफ्राम आनारस बेफोरबायदि आंगुर आपेल बेफोरबायदि फिथाइखौ फोसानानै जों देहाखौ सांग्राङै लाखिनो हायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बिब्दिब्ला नोंथाङाबो जोंनि देहाखौ माबादियै नों नोंनि देहा देहाखौ गावनि देहाखौ मा बाददियै नोंथाङा सांग्राङै लाखियो बेनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनायसाय
औ औ नोंथां जेनेब्ला जोङो गावनि देहाखौ सांग्रां लाखिनो थाखायथ' गिबियाव जों गावखौनो जोथोनै लाखि लाखिनांगौ जायो ओ जेनेबा जों जानाय लोंनायखौबो एसेबां ओरै मोनदों होननानै जानला मेनला मुवा बेसाद फोरखौ जों जालाबायनो नाङा एसे जखा हिसाबै जोङो जानांगौ जायो
औ।
बिदिनो जानायनि बेलायाव होननो थाङोब्लाथ' औ औ नोंथां जानायनि बेलायाव होननो थाङोब्लााथ' जोंनि गाहाय जानाय आदारानो जाहैबाय ओंखाम ओंखामजों लोगोसे जोंहा ओंखामखौल' जानानै जों थाया बेजों लोगोसे जोंहा बि बिदिनो बायदिसिना भाजा बा ओंख्रि बेफोरखौ जों जायो बिदिनो भाजानि बेलायावहाय जों बिदिनो बांसिनानो बिदिनो गोरान एवनाय जायखौ बुङो फ्राय एवनाय बेफोरखौ खौ जों जायो आरो खायसेया गिसि एवनानै बा सिदोब एवनानै जायो बेखौ जोङो माने जोंनि देहानि थाखाय जोङो बांसिनानो बिदि गोरान एवनाय बा फ्राइ एवनाय बेखौ जों जानो नाङा मानो होनोब्ला बेखौ जायोब्ला जोंनि देहाया लोरबां जायो एबा खस्थ' मोनो बिदिनो गेस्ट्रिक जायो जायखौ बुङो
बिदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ हायोब्ला जोङो माने बेजों फ्राय एवनानै जास्लायस्लाय जोङो गोबां बिदिनो ओंख्रि नानै गिसि फाजाफोर बिदिनो दै होनाय बेफोरखौ जों जानो नांगौ आरो बेनि अनगायैबो बेजों लोगोसे जोङो औ औ नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो बेजोंनो लोगोसे जानाय ओंखाम जानाय लोंनायनि बेनि अनगायैबो जोङो जेसेबांखिनि जोंनि देहायाव गोहो जगायग्रा बा सक्ति होग्रा फिथाइ सामथाइ बेफोरखौबो जोङो जाफानांगौ जायो
औ नोंथां
बिदिनो जोङो जानायजोंल' जाया बिदि बिदिनो जानायजों लोगोसे जों जोंनि देहाखौबो जोथोनै लाखिनो थाखाय जानानैल' मानसि जाया जानायजों जों जोंनि खामानिफोरखौबो मावलांनांगौ जायो बिदिनो बिनो खामानिनिल' बाथ्रा नङा बेवहाय खामानिजों लोगोसे जेरै जोङो बियाम बा यगा खालामनांगौ जायो बेफोरखौ माने जोङो
जेनेबा जोङो फुंनि बारहावाखौ मोजां होननानै मानियो नालाय नोंथां साननाय जायो बेनिखायनो जोङो फुङाव जेसे हायो एसे थाब सिखारनानै माने बिदिनो हाथाय मानजिखांनानै दै सै लोंनानै बिदिनो जोङो। फिल्डआव नङाब्लाबो जोङो गामिनि दसे ओरैनो लामाफोराव माने थांनानै बा ससे ससेब्लाबो थाबायहैनानै बा बेरायहै माने जोङो मोजां बार हावाखौ जोङो जानांगौ आरो अब्लाना। माने जोंहा फोथायनाय दोङो जि बिफोरबायदि मोजां बथ्रा। बारहावा जायोब्ला बा जोंनि देहाया बेराम आजार जानायनिफ्राय रैखा मोनो। मोजां थायो जोंनि देहाया गोग्गो थायो होनना जों फोथायो आरो बेनिखाय। बेखायनो जोङो जानायजों लोगोसे जोंनि देहाखौ मोजाङै गोग्गो लाखिनो थाखाय बेराम आजारनिफ्राय रैखा खालामनो। थाखाय जोङो बेफोरखौ मानिनांगौ जायो आरो नोंथां। आरो नोंथाङा मा मोनथिगौ नोंथाङा बेसे फोरमायबावना होदो।
औ नोंथां ओ नोंथांनि सिगाङावथ' जा मोनथिगौ आं एसे फोरमा य खाबाय बेफोरबायदिनो औ बेलासे समफोरावबो औ। बेफोरबायदिनो बियामफोरखौ खालामोब्ला देहाफोरा मोजाङै थायो नोंथां। औ बेनि अनगायैबोथ' जों औ देहा खौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय जों गावनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय। बेफोरजोंल' नङा सम सम बेफोरबायदिनो। खाथि खालानि देहा फाहामसालि बेफोराव थांनानै। बा जायखौ बुङो जों डाक्टार। खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां बेफोर औ औ बेफोरावबो। थांनानै जों देहाफोरखौ एसे नायजायोब्ला मोजां जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
मानो होनोब्ला जानाय लोंनायजोंल' जोंनि देहाखौथ' जों सांग्राङै लाखिनो हाया नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो खाथि खालानि ओ देहा फाहामसालिफोरावबो। थांनानै जों औ।
सम सम जोंनि देहाखौ जोङो नायजाहैबाय थानाया गाहाम आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
बिदिनो जोङो ओ डक्टरफोरजों बिदिनो मुलि बा बेफोरखौ नायजायालासिनोबो जोङो जोंनि जे ओनसोलावनो बा गामिफोरावनो मोननाय जायखौ बुङो लकेल बा बिदिनो। गामियारि जों गामियारि थानाय हिसाबै जोंहा बिदिनो हाग्रा बं ग्रानि मुलिफोर थायोना बेफोरखौबो जोङो मैगं थाइगं जानायाव जेने बा जोङो मुलि हिसाबै जायो जेरै बिदिनो माना मुनि गिदिर माना मु नि फिसा बिदिनो ओ खिफि बेन्दों औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
बिदिनो जारि बिलाइ औ जारि बिलाइ आरो फालें औ मायस द्रि बिदिनो नेरसिं बेफोरखौ माने जोङो ओ बेराम आजारनिफ्राय माने लोमजानाय साजानाय बिदि नो निउमिनिया खिना
औ
मेलेरिया बायदिसिना बेराम जायोब्लाथाय जोङो माने बेफोरखौ ओ बेराम जानायाव। ल' नङा जोङो बेफोरखो निजिनि मोजां देहा समावबो जोङो बेफोरखो माने जाहा थे जोंखौ बेराम आजारा साग्लोबनो दाहार
औ दा औ जाहाथे साग्लोबनो हाया औ औ।
ओ जोङो बेफोरखौ ओ दाउ लकेल दाउजों न'नि बेजों ओ रुनानै जाबा साब
औ औ औ ओ जायखौ बुङो जाला फुदुंनाय बेफोरबायदिबो जानो हायो नोंथां, औ लोमजाबा साजा औ लोमजाबा साजाबा बेफोरबायदि जानाय जायो आरो नोंथां मानो होनब्ला देहाखौ स्रां स मोजां मोनो औ
बिनि थाखायनो माने जोङो बेफोरखौ जानांगौ आरो
औ
आरो जोंनि देहानि थाखायथ' बिदिनो ओ जेनेबा जोङो दखान बा गलाफोराव मोननाय बिदिनो जेरै ओ जाय ओ मम' बिदिनो पक'रा बायदि बायदिसिना जायोना जोङो नोंथां बे आरो प्लास
जायो
केटनि बा पेकेटनि मिटाय सक्लेट बायदि गोदै बुस्थु जायोना जों बे बेफोरखौ माने जेसेबांखिनि हायो बेफोरनिफ्राय माने जोङो जानायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो नोंथां अब्लासो जोङो जोंनि देहाखौ माने मोजाङै लाखिनो हागोन आरो
औ नोंथां मानो होनोब्ला बेफोर औ मम'फोराथ' बेफोरबायदिनो मैदाफोरजों बानायनाय बेफोर मैदाफोराथ' खौ मोजां मोन नङाना नोंथां औ औ
आरो जोङो बिदिनो जोंनि देहा यावथ' जेनेबा जोङो बिगुरनि बेराम जायोना नोंथां जेरै बिगुरनि माननाय बेराम जायो बेफोरखौबो जोङो माने जोंनि न'आव थानानै बा जोंनि गामि ओनसोलावनो मोननाय ओ जेनेबा गोखा बिफां जायखौ बुङो निम बिलाइ निम बिफांनिफ्राय मोनो बेफोरखौ माने जोङो एवनानैबो जायो बिदिनो बिलाइखौ गोरान एवनानै जायो थावजों बिदिनो आरो बेखौ जोङो रुनानै माने सम सम दुगैनोबो नांगौ आरोना नोंथां थां दुगैयोब्ला माने जोंनि देहायाव जोंनि खि बिजानु बा बिस बिदिनो ओ जों जे आबाद मावनाय मानाय गोबां जायगा बेरायनाय मानाय जायो बेयावहाय माने जोंनि देहायाव माने गोबां जिब जुनार बायदिसिना जेनोब बा बिदिनो उम दैमाफोराव हाबोबा जेरै हाग्रा बंग्राफोराव थाङोब्ला जे जे जोंनियाव बिदिनो ओ लेवार बिदिनो बायदिसिना मानला नाय ना गानलेद बायदिसिना एब उसुमु बि
नोंथां
बेफोरनिफ्राय माने जोङो बिसोरनियावथ' माने एसेब्लाबो बिस थायोना नोंथां बेफोरखौ माने जोङो ओ बेफोरखौ माने जोङो गैया खालामनो बा जानगार खालामनो थाखाय बिदिनो जोङो ओ गेजेर गेजेर सम सम निमबि खौ जोङो फुदुंनानै बिदिनो रोसि लोंनांगौ लोंनानै आरो बिदिनो ओ एवनानैबो जायो आरो बेजोंनो माने जोङो देहासखौ माने दुगै लोब बो नांगौ आरो नोंथां
औ औ नोंथां औ बिब्दिब्ला नोंथां औ औ जोंनाथ' औ दे बुंनायसाय नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोंहा माने बेनि अनगायैबोथ' जोङो ओ बिदिनो सेवालि बिबार जायखौ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
औ जाय बिबारा हरावनो बारनानै हरावनो सिरियो बे सेवालि बिबाराबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोना मोजां बेवो माने जोंनि देहायाव लोमजानाय बिदिनो गुजुनाय गगा मोननाय जायो ब्ला बेखौ माने जोंङो ओ मेगं संनानै ना फोरजों रुदबनानै जाजायो जायखौ बुंङो रुदुबनाय आरो बेनि अनगायैबो माने बेनि बे बि-बिबारखौ जायाब्लाबो जों माने बिलाइखौ बिदि नो रुनानै नानि रोसिखौ माने सानफ्रोमबो एसे-एसे लोंनांगौ अब्लाथाय जोंनि ओ गगा मोननाय नायबादिया माने रानो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ नोंथां